ना
हेलौ हेल'
आंनि खोनाबाय ना खोनाबायना
अ अ दासो खोनादों।
जों रायज्लायनाया गेलेनायनि सायाव रायलायनोसै ना
अके।
गेलेनाय
नोंथाङा गेलेनायाव बिराद इन्टारेस्टेद थार नामा?
खोन्था खोन्थादो दे नोंनि फेभरेट गेम्सफोरखौ
आंथ' आंनि फेभरेट गेम होनबाथ' आङो
एसे फोरमायना होदो।
ओरैनोथ' आं गासैखौबो मोजां मोनो थेवबो फेभरेट होननानै बुङोब्ला आं भलिबल भलिबल
औ
ओमफ्राय
अल गासै मोजां मोनो बैनो मोजां मोनसिनथारि खाबादि रि मोनसे स्कुल उइक जायोना? बेवहाय गेलेनायाव गस्ला बिसि जानो हमनानै गार्दाव जानानानै बै दिननिफ्राय गिहाबनानै थाबाय आरो आं।
सांगाव जालाय द होनोमबा
खेलाखौ गेलेयो गेलेनायाबो फुटबल भलिबल क्रिकेट ओमफ्राय दासो गेलेनाय जालामोन गोदो बांसिन गेलेनाय जायोम फुटबल आरो क्रिकेटखौ। दायो भलिबल गेलेयोमोन दा नै बेलेग जायगायाव थानायखाय दा गेलेनो मोनला जाना दं आं साबसिन खेलायानो जायो बलिबल फेपरेथ
औ
औ
मोजां गेलेनो रोङोना नोंथाङा?
औ भलिबलाव साबसिन रोङो आं एसे दा मोदोम गिदिरखाय बांद्राय हाजोबा आरोना बारनो ओ बुख्लायनायावहाय।
नो जा मा गेदेर प्लेटफर्मफ्राव गेलेखायो नामा नों? नोंथाङा
ल्पेतफरमथ' गेलेयाखै खिन्थु ओ मा होनना बुंगोन इउनिभार ओ बुहुम फरायसालि बा मुलुगसोलोंसालिमानि बारसिटि जानाय बे जानायावहाय गेलेनाय जादों आरो आंङो। फस्थि रगहाय ओ गोबां माने मोजां मोजां गेलेगिरिफोरजोंहाय गेलेफानो मोननाय जादों आरो बेनो। नोंथाङालाय?
आंनियाबो बिदिनो होनजायो ओरैनो उन्दैनिफ्रायनो न'आव हानानै जिरनाय बानाय फायनाय मानाय न'निफ्रायनो जाजोब्बाय। बेफोर खेलाफोरखौथ' गामि ओनसोलाव गेलेनायानो जा जाया नालाय खारनाय बारनाय ओरैनो दा फिसा बे खेला गेलेनाय जायो भ-भलिबल क्रिकेट बेफोरखौ आङो उन्दै फोरजों गेलेयोबा ओरैनो गेलेदोंबाबो बिदि मोजां गेलेनो मोनाखै आरो दा मास्टारस डिग्रिखौ थाङो अब्लासो आं गेलेनो मोननाय जादों ओरैनो गेले नायाव जेबो माने गेलेनाय जायामोन आरो उन्दैयाव गे बिनिखाय बारा मिथिनाय जायामोन दायो मि थिनानै बहुद मोजां मोनो गेलेनो।
होम।
उन्दैनिफ्रायनो मोजां गाइड मोननानै गेलेनाय बिथिंखौ प्रपार औ मा होनदोंमोन?
जोंनि गामियाव जोंनि गामियावहाय जों उन्दै उन्दैबानो भलिबल गेलेनाय जायोमोन। जों बै समावहाय जोंथ' गेलेनो मोना उन्दै उन्दैखाय। गेदेर गेदेरफ्रा जोंखौ लाफायामोन जों नायोमोनआरो। थेवबो इनट्रेस गोनां हिसाबै ओमफ्राय बे नायनायावहाय जोंखौल' लाफाखाया गेलेनो हाबबाबो रायोसो होखारजायोसो जोंङो। सेंग्रा गिदिर गिदिरफोरजों ओमफ्राय बल लायलाबायनायखौसो बिराद खुसि जायोमोन आरो। बल लायनो मोननाय फोरबोथ' सोरबा बुगार हरफ्लाङोना बेफोरखौ लायनो
आरोना होनोमबा नोंथाङा?
गेलेनो मोना मोनबाय थानाय जादों ओमबा उन्दैनिफ्रायनो।
बिरात गोजोन।
गेलेनांगौ बिरात मोजां बेफोर बस्तुआ एक्सेसाइस खाम
मोजां फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय बेफोरखौबो लोगोआव लांफानो हाबा देहानि थाखायबो मोजां आरो फारसे थिं गेलेनायनि बिथिङावबो गोबां गिदिर गिदिर औ दावगानाय नुनो मोनदों आजिखालिथ' गोबां गेलेनायनि सायावबो
औ बेथ' माबा फुटबल फुटबल लेनाया बेयो साबसिन आरो देहानि थाखाय। मानो होनना बुंब्ला फुटबल गेलेनायाव जों खारनांगौायोना गोबांनो खारनाया मोनसे देहानिफ्राय साबसिनै मोजां खामानि मावो आरो न नोंनि गोलोमदै हगारबा नोङो नोंनि मोदोमा फिट थागोन आरो स्ट्रं थागोन बेखौ आं साबसिन नुहरो आरो बिनि थाखाय साबसिनाव गोलैयो
मोजाङानो गेलेनायाथ' गासिबो मोजाङानो
औ
गासिबोखौबो खे सेनो लांखानो हायोबा गावनि थाखायबो मोजां जाहायो उनाव बेनि मोनसे नङा मोनसे लामा लाहैनायाव गोरलै जाहैयो नङाबा फारसेथिंजायल' लांबाय थाबा फारसेथिं बिथिंजाय जेब्ला लामाया आन्दायहां जायो फारसेखौ बजबनो हानाय जाहैयो हेल'
उ
नोंथाङा सानो नामारि नोङो उन्दैनि फायनो बेबायदि गेलेबोबाय थानो मोननायमोनबा गावखौनो गेलेनायजों साक्सेस खालामलांनो हानाय माबा जाख संसार लामा बिदि साननाय दं नामा नोंफ्राय खोनादों खोनादों
हा
हेल'
औ औ औ बिदिखौथ' आङ इसेबां सानजोबाखै आं गेले गेलेनालाय औ हा
खोनादों नोंलाय
खोनादों खोनादों बुंनो नागिरदों आङो आङो गेलेनोलाय औ आं गेलेनोलाय इन्टारेस्ट दङ खिन्थु इसेबां माने गेलेनायजों माबा मोनसे जिउआव जाफुंसारनाय लामाखौ दाना लागोन बेखौ आं सानद्रायाखैमोन आरोना। गेलेनायजों आं थेवब्लाबो ओरैनो माने देहानि थाखाय गेलेयो गावनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय बा रंजानायनि हिसाबै मोजां मोनो हिसाबै गेलेयो आरोना ओमफ्राय खिन्थु आ जिउनि लामा हिसाबै बा जिउनि थांखि हिसाबै दाना लानो थाखाय आं बेफोरबायदि साननाय जायाखैमोन। नोंथांनाव माबाफोर
दासो बेबायदि साननाया फैयो आरो आंनिखौ आंनिबो खोन्थानो नों थाङोबथाय हाब फैयो आरो दा जुदि उन्दैनिफ्रायनो मोजां सोरबा जुदि आंखौ गेलेनायाव बिं बिदि खालामबा बिदि जायो होननानै बुंनानै फोरोंबोनो लामा दिन्थिनानै होनायमोनबा ज होननो हागौमोन जल
हम नंगौ नंगौ खिन्थु गेलेनाय लाइनजोंबो माखासे नोङो औ बै बक्सार लाइनजोंबो नोङो इन्टारनेसनेल बा नेसनेल लेभेलाव गेलेनो मोनबा नोङो आरामसे पुलिस साख्रिफोरखौ आरामै माने मोननो सान्स थाय आरो
आजिखालि गोदान गोदान गोदान नियम खालामनाया जाजोब्बायना बेफोर सार्टिफिकेट थाबानो नेसनेल गेलेनाय सार्टिफिकेट बेबायदि थाबानो जाखानाय सान्स गाय दंसैना रुलसा
औ दं जेरै हिमा दास मोन बेफोर बकुमार हिमा दासखौ मोनसे
मोजां गेलेगिरि जानानैनो औ औ
उ
दायोथ' जोंना बेफोरो गैला
दा गैला आरो जोङो इयुन इयुननि जायफोर जोंनि फिसा फिसौफोर फैगोन बिसोरखौसो जोङो मोजाङै मोजाङै मोजां लामाजों थन हरनो रोंनांसिगोन आरो
दासो फरायनायजों लोगोसे बेफोरखौ मिथि बिनो हानाय जालांनानै दा बेफोरनि नलेजा मोन मोनलांगासिनो बि आरो जोंबो
औ बेनोथ' दा जोंनि ओनसोल सेल' द बेफोर बेबायदि खे लानाय बेखायनो बेफोराव गोसो होला होयै जाबाय आरो
गामिफोराव
मिथिखा हसिखा जोंबो खोनथाग्रा थानायब्ला जों माने बेबायदि लामाखौ लानो हागौमोन सासे मोजां गेलेगिरि जानो हागौमोन सासे जाफुंसार जानो हानाय बेफोरबायदि जानांगौमोन आरो। उम
दायो जों मोनसे खामानि मावनो हायो जाहैबाय नोंथांनि ओनसोलाव बिदि मोजां फिल्डफोर दङबा एसे मोजां स्टेट लेभेल गेलेनाय सासे लाबोनानै बिदि थिसाबै फोरोंनो हानाय बेबायदि लामाखौ लानानै आइदिया होलांनो हानाय जोंहा खामानि मावनो हायो आरो जों नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबा सानो नामा
औ बेफोरखौथ' खालामनो हायो खिन्थु दा नै सानब्लाबो मावजोबनो हायै बेफोरबायदि जायो आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंबो दायो गाव गावनि केरियार दानायाव जों मुखुब जागासिनो दंना बेखायनो जों गामियाव थानानै जोङो बेफोरो मानिपुरखौ जोङो मावस्लाबनो हाया। हाया माने टाइम होनो हाया। बेबायदियाव दङ आरोथ' जोङो गामि थाग्रा सुबुं
नंगौ बिबानगिरिफोरखौ एसे बिथा होबा जोङो मावलांनो हागोन आरो जों थाथाबनो हायाबाबो
औ औ मावलांनो हागोन आरो
दे बिब्दिब्ला नोंथां नङा गुबुन समाव रायजलायफिननाय जासिग टाइम लानानै
हो
गुबुन समाव गुवार सम लानानै रायजलायफिननाय जासिगोन
औ
बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय नोंथां। औ
ओ